हेलौ।
ओउ हेलौ।
ओउ खोनाहोदोना नोंथाङा।
ओउ। खोनादों।
ओउ मा मा खालामदों दा नोंथाङा।
ओउ ओरैनो दङ साहा लोंनानै जिरायनानै दङ।
अ जोबोद मोजां बेलासिनि साहा लोंखांबाय अब्ला
ओउ।
ओउ लाल साहा ना गायखेर सा लोंखो नो
लाल साहा।
लाल साहा ना?
ओउ लालसा।
जोबोद मोजां लाल साहायाबो देहानि थाखाय मोजां।
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आङो नै ओरैनो जिरायनानै दङ। जेबो खालामाखै। अब्ला जोङो एसे जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनि नामा?
औ जागोन दे।
औ। ओं नोंथांमोननिथिंजाय आथिखालाव मा मा ओ मुंनि नाफोर मोननो हायो अन्नानै फोरमायनो हागोन नामा गुरनानै बोननानै मोननायफोर ना जिखुनु नाफोरनि मुंफोरखौ खुनथाइ बानलु
उ जोंनियाव दायो गुरथावथाव जायगायानो गैया। उम सिगां सिमेन्ट दैमा दंमोन ओमफ्राय सिमेन्ट दैमायाव अन्थाइ सारि सारि बोहैनायावहाय जोङो फिसा फिसा ना अन्थाइ मुंनि नाखौ गुरनानै जायोमोन आरो माने लहानि जेखाइ बानायनानै मुरसुनि जेखाइ बानायनानै। दायो नाथाय इदि गुरथावथाव जायगायानो गैला जोंनिथिं।
नोंगौना अब्ला सिमोन सापुरि ओ नामा? ना मा जाखो दैनि मुङा? जोबोर मोजां अब्ला नोंथां औ नंगौ नंगौ नंगौ अब्ला नोंथांमोनथिंजाय ओ दैनि थाखाय ना थानो थाखाय सुबिदा गैयाना?
ओ दायो सिमेन‌ दैमा दैमा खाथ थि माने खवारि गोबां खुलिनायनि जाहोनाव दैया रानलांबाय। बेनि थाखाय माने गुरथावना जाय गैला दायो फिसा फिसा माने बाला खावा होन नाय मोनो आरो बालायाव थाग्रा ना ना गिदिरफोर मोननो थांलिया बारा
अब्ला ओ बे जायगायाव ओ अन्थाइ जावनायनि जाउनाव ओ मिथिंगाया गोबां खहा जादों नङा होमबा सिगां समाव जाबायदि नोंसि नि ओनसोलाव मोनो हायोमोन
खासे मिथिं सम्पद दा जिबफोरा गोमालां नङाना
औ दाबो माने जेब्ला दैया अखा हानानै गिदिर जायो अब-अब्लाथाय मोनो आरो दाबो नाखौ नाथाय सिगां समनि बायदि बुरजा मोननो थांला आरो दायो।
बुरजा मोननो थांला ओरै अब्ला बे दैया हाजोनिफाय बोहैबोयो नामा?
औ हाजोनिफायसो फैयो।
भुटाननिफाय फैयो नामा?
ओ बेखौथ आङो बारा मोजाङै मिथिया अबेनिफ्राय फैयो?
औ अब्ला दैज्लां समाव ओ जेब्ला दैमाया देरो अब्ला बे समाव नाखौ मोननो हायोना?
औ
जोबोद मोजां ओं नोंथाङा
औ
औ खुसियाफोर ना मोननो हागोन हाया नोंथांमोननियाव?
ओ बिदिथ मोनथावना जायगा गैया जोंनियाव दं बेफोरावहाय फानफैनाय फोरखौ मोनो आरो होनबाबो माने जोंनि एरियावहाय ओनसोलाव ओ बिलो गैयिनि बिलो माने खुसिया मोनथा थावना जायगा गैया आरो
अब्ला आं मोनदांनो हाबाय नोंथांमोननि जायगायाव लोंनाय दैनिबो आंखाल जायो नामा?
दै दैनि लोंनायनिथ आंखाल जाया जोंनिथिं
आं जोबोद मोजां आं माने दैमा खम जानायनि जाउनाव लोंग्रा दैनिबो खम जायो नामा साननानै नोंथांनाव सोंथि खालामदोंमोन। जायाबा जोबोद मोजां मानो होनबा सुबुं-सुबुंफोरा मानसिफोरा दै नङाबा जेराव थांनानै थानो बिराद खस्थ
औ नंगौ
दा जोबोद मोजां नोंथांमोननियाव जुदि लोंनाय दै आरो दुगैनाय खोलोबनायनि थाखाय सुबिदा दै दङब्ला जोबोद मोजां ओम अब्ला नोंथां नोंथाङा ना खान्दाखौ सिनायोना सिनाया? दैज्लाङाव जे ना खान्दाया बिदै दैनो थाखाय अखा दैबाना जायोब्ला ओंखारबोयो।
औ सिनायो मिथियो
सिनायोना?
औ
दै दैबाना जायोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बे नाखौ जेजों साथेनानै हमो ना हमा?
जेजों जेजों सारनानैसो मोनो ओमफ्राय जोंनिथिंजाय बिदि खुरैयावहाय मोनसे जे फिसा खोबनानै सिङाव जे अफ्रि होयो गुदुं फिसा होनानै औ बे अफ्रि-अफ्रि होबाथाय बे अफ्रिखौ जानो खुरैयाव बर जोंनाव बिदिसो हमो अन्थाइ सिङाव अन्थाइजों साथेनानै
नोंथांमोननिथिंजाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै नोंथांमोननि ओनसोलनि ना हमनाय आदब खायदाखौ आं दिनै गोदान रोखोमै खोनानो हादों जोबोद गोग्गाथाव जोंनि सावरायनाया आरो अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ना‌ हमनायनि आदब खायदाफोरा मा मा राहाजों हमनाय जायो अननानै मिथिनाय खौ नोंथाङा हायोब्ला खोन्थानो हागोन।
उम माने बुरजा बुरजा इदि गिदिर गिदिर हमनायखौथ' आङो मिथिया नाथाय जों जे माने फिसा फिसौ आ फिसा फिसौ जेरै हमो माने नाखौ हमनानै जायो बियो आरो बे बालायाव जे बाला खावाना थाबावो आरो गिदिर गिदिर जाथ। बेखौ जोङो आथिंजों गाग्रोबनानै
औ आथिंजों गाग्रोमबाबो मोनोना
औ बालायाव बहाय मोनो बालाया दैया गोब माने रानलांनायनि थाखाय बियाव नायै नायै गाग्रुमबाबो आरामसे मोनो आरो
नंगौ नंगौ। मोजां औ अब्ला नोंथांमोननिथिंजाय दैज्लां बोथोराव ओ खखा सानाय ओ हखा सानानै ना हमनाय माबाया ओ नेमफोरा दंना गैया खखा सानाय नोंथाङा मिथिगौना खखा सानानै ना हमनायखौ दुब्लियाव जे सायो।
माने जोंनिथिं बिदि खखा सालायनो थाखाय माने दैयानो थाया जोंनिथिं
नंगौ नंगौ नोंथाङा बावैसो सिगां गोबां बाला बायदि जायगासो लानानै खोन्थादोंमोन। बेनि थाखाय बेबायदि सुदाय गैया जानो हागौ दा नोंथाङा माब्लाबा नुफेरबाय ने खखाखौ माबायदि जायगायाव सानांगौ। सेनखौ माबायदि जायगायाव सानांगौ,
ओहो मिथिया
नोङो मोनथियाना अब्ला आं सोंद'यै खिन्थानो ओं खखाखौ जेब्ला जोङो दैज्लां माइ गायखाङो आलिया गोरा जायो बे माइ जेब्ला गोरलै गोरलै माइया माबायो खिलिबोयो बिलाइ बे समाव माखासे दैमा गाथोननि नाफोरा दुब्लियाव फैनानै थाफैयो। दा बिसोरो ओ बे दुब्लियावनो गेलेयो जायो जेब्ला जानानै मोनसे दुब्लिनि फ्राय गुबुन मोनसे दुब्लियाव बारलाङो बेबायदि जायगा खौ नायनानै जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां ओ बेफोरबायदि ना थानाय जायगा ओ जिब जुनार थानाय जायगाफोरखौ सिनायनो हायो जायफोर बिथांमोनहा बेफोरबायदि ओनसोलाव दङ दा बेखायनो जोंनि बर'फोरा खखाखौ खखाखौ नों नुफेरबाय माब्लाबा?
ओहो नुवाखै नुबाय जानांगौ आं नाथाय सिनायिनि थाखाय मिथिया।
नोंगौ नोंगौ अब्ला आं एसे खोनथानो खखाया जोङो औवाखौ औवा गुबैखौ
औ
बे ओ जोङो ब्रै फुट नहले बा फुट गोलाव हास'नानै लानांगौ। खोना हादोंना?
औ खोनादों।
औ औवाखौ आरो फिसा फिसा ओ खाथि खाथि होनो जेरै सान्द्रिफोरखौ हेबो। संग्रायफोरखौ हेबो। बेबायदि महराव फिसा फिसा औवाखौ सिमफ्लेनानै लानांगौ गासिबो औवाखौ सिंखावजोबा हो थुब्ला सिंखावनानै गारज जोबा गुदियाव एसे दोनो माने गान्थि मोनसे लासाव दोनो आरो जाहाथ जे बेयो बे औवानि नि गासै माबाखौ हमथानानै लानो हायो गथाखौ। गथा औवा गथाखौ नालाय दा बेखायनो गुदि बियाव मोन जे गान्थिखौ दोनो बाखि बिनि खर'खौ गासैबो फिसा फिसा मेजि मेजि खाथि सिमफ्लेनानै लायो। दा दा खाथि सिमफ्लेबाय दा जोंथ' खाथि सिमफ्लेबा जेरै मेरै ओ खाथिया थांगोन दा बेखौ हमथानो थाखाय जोङो प्लास्टिक दिरुं गोदो सिगां समाव आं ओन्दै समाव लोगो मोनबोनायाव ओ फाथो दिरुंजोंबो हेब दोंमोन फाथो दिरुजोंबो हेबजायो। नाथाय आथिखालाव बेनो ख्रुय साबसिन गोबावसिन जोरनो थाखाय जोङो प्लास्टिक दिरुंखौ बाहायो। लायलन प्लासटिक दिरुंखौ। दा बे प्लास्टिकजों जोङो ओ खखाखौ मोनसे मोन्नै मोन्थाम मोन्ब्रै मोनबा मोनबा गान्थि गान्थि माने सिरि सिरि आरोना। औवा बे खाथि खौ सिरि सिरि मोनबा जोङो हेबनानै लायो आरो मोखांथिंजाय जाय जे जों मो खाङाव सागोन बे सिरिखौ जोङो ओ फुरायै आबुङै हेबजोबनान लाया एसे ओ मा होनो मोखां दोनो बुजिदोंना मोखां होननायखौ माने जाहाथे नाया हाबबोनो हायो बेखौ जों खखाखौ फुवारनानै गनजों थुबथानानै ओ जोब बै दै बाज्रुमनाय जायगायाव जोङो सायो आरो। दा बेहाय खुनु बेहाय बासिनाय ना बुंनो हाया। जिखुनु बे दै बाज्रुमनायजों जाय नाया फैदों बा फैफ्लांदों खखा सानाय जायगायाव बेयाव बे खखायाव गासिबो नायानो थाजोबो आरो। जेरै नाथुर खां फ्राय साम एम्बु एम बुलर गादसिबो बिथिंनि एम्फौ एनला जायफोर बे खखायाव नांफैगोन बेयो हाबनानै थागोन आरो। बेबायदि दा सासे औ।
नोंथांनाव बिराद रोंगौथि दङ ना हम नायनि होनबा।
नोंगौ माने आंबो बेबायदि -
ओ ना खौ हमबोदोंमोन नालाय बेनिखायनो मोजाङै खोन्थानो हायो आरो। दा बिदिनो ओ बिलिफाङाव साबाय आरो फुङाव सोरांबानो नायो आरो बेखौ आरो बेखौ जेला मोनबोगोन इला नआव जयै सायनानै बाथोन जागोन भाजा जागोन नहले बबेबा मेगं जों जागोन बेबायदिनो गोथाव संनानै जायो आरो जोंनि- मानसिफोरा जोबोद मोजां मोनदों नोंथांनो आं नि रोंगौथि आरो जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय माखासे ना हमनाय ना हमनाय माखासे आदब खायदाखौ नोंथांनो सेयार खालामनो मोननानै।
आंबो नोंथांनि रोंगोथिखौ खोनानानै -